औ औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ ओ दिनै जोङो रायज्लायनो लानो आयदायानो जादों इन्टारनेट। ओ आङो इन्टारनेटनि बागै बुंनो सानदों इन्टारनेट बुङोब्लाथ' जोङो दानि मुगायाव बयबो मिथिखानाय ओ दायो बुंनो थाङोब्ला गासै जेरै बो एन इन्टारनेटनि जुग जुगैनो जागासिनो। इन्टारनेटखौ जुदि जोङो मोजां मोजाङै बाहायोब्ला बियो जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां आरो जुदि जोङो बेबायदिनो गा ज्रि बाहायोब्ला बियो जोंनि जिबनावहाय गोबां खहा लाबोनो हायो आरो गोहोम खोख दैयो, इन्टारनेटआ मोजां होननानै बुंनो थाङो ब्ला मुलाम्फा गोनां होनना बुंनो थाङोब्ला जेरै फरायसाफोराहाय फरायसालियाव जेखौ बुजि हाया जेखौ ओ सो सोंथिफोरखौहाय बु बुजिहाया बेफोरखौहाय इन्टारनेटाव नायनानै बुजिनो हायो इन इन्टारनेटा बेखौ रोख हायो गोबाङै गुवारै बेखेवनानै फोरमायो। आरो बुंनो थाङोब्ला दानि मुगायाव बेबायदिनो खौरां बिलाइयाव नायालाबा जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो गोबां खौरां खौहाय मोननो हायो जोंनि बे ओनसोलावहाय जोंनि हादोराव मा जा जादों मा सोलिबोगासिनो दङ बेफोर गासैखौबो जोङो दायो खौारां बिलाइयाव ओ नायालासिनो बिदिनो नआव जिरायनानैनो इन्टारनेट यावहाय ओ नायनो हायो आरो मोन। थिनो हायो बेबायदिनो गोबां खौरांफोर। खौ आरो बेबायदिनो मुलाम्फा बुंनो थांबाबो ब्ला जोङो दायो। ओ जेरैहाय गोदो हाथायफोराव थांनानै बेबायदि जि जोम मैगं थायगंफोरखौ बायनो गोनां जायोमोन नाथाय। दानि बे मर्दन जुगावहाय। गासैबो इन्टारनेट इनि थ्रुयैनो जाजोबो। ओ इन्टारनेटावनो जोंङो जेरै अनलाइन शपिं एप फोरावहाय नुयो जि जों गावनि फसन्दनिनो जि जोमफोरखौ नायनानै जोंङो बेखौ गावनि नआवनो बेबायदि मोननो हायो । अर्डार। खालामब्लानो बियो नआव हम दिलि जायो आरो थि बेबायदिनो। मैगं थाइगंफ्राबो बेबायदिनो अनलाइनावबो खालामजायोसै दाना। ओ इन्टारनेटआ दानि बे मदार्न जुगाव गोबां सोलायनाय लाबोदों आरो जोंनि बे सुबुं माहारिनि जिउ। खौहाय गोरलै खालामनानै होदों। होननानै आं सानो मानो ना आरोबाव बुंनो थाङोब्ला। ओ गोदो थाखा फैसा बा सोरजोंबा बेबायदिनो खबर लाज्लायनो फोरबोला। जोंङो बेबायदिनो थांनानै बेबायदि। खबर लानो गोनां जायोमोन आरो थाखा फैसाफोर नांगौ अब्ला थांनानै हैनो गोनां जायोमोन नाथाय दा बे इन्टारनेटनि। मर्दार्न जुगावहाय जोंङो सोरखौबाफोर बेबायदि खबर लानोब्ला माबाफोर मिथिनो लुबैब्ला जानबुंआवनो बेबायदि खनसे सोरबा खनसे कल बा बेदि टेक्स्ट एस एम एस हरनानैनो बेबायदि खबर लाज्लायनो हायोसै आरो जुदि मोखांजों मोखां राय ज्लायनो बिदि नायनानै रायज्लायनो लुगैदोंब्लाबो बेनिबो खाबु दङ जेरै भिडिअ कल। आरो बुंनो थाङोब्ला बे थाखा रां फैसानि ओ खोथाया ओ दायो थ बेबायदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जी पे, फन पे खालामनो हानाय बेबायदि जाबाय। बेनिखायनो आं सानो इन्टारनेटआ सु सुबुं माहारिनि बे जिउआव गोबां बेबायदिनो मुलाम्फाफोर लाबोदों। नाथाय बे गुबुन फारसेथिं नायो दा बियो गोबां खहाबो लाबो दों मानो होनोब्ला दानि बे गथ दानि बे मुगानि गथ'फोरा फरायस सालियाव बेबायदिनो थाङालाब ब्लानो गावनि बेसेन गोसा समखौ बेबाय जानबुङावहाय नेटाव मबाइल गेम्स फोर गेलेनानै गावनि बेसेन गोसा सम फोरखौ एंगारनायखौ नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो बिसि बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा समखौ एंगारनानै जुदि बिथांमोनाहाय बे समखौ फरायनाय एबा माबा मोन सो-सोलोंथायाव होन सोलोंनायाव होन नायमोनब्ला बिसोरनि जिउआाहाय गुबुन मोनसे लामा थांगौमोन होननानै आं सानो ओ आरो बुंनो थाङोब्ला मबाइल गेमसल नङा नाथाय दानि जुगनि दानि मुगानि सेंग्रा सिख्ला फोराहाय गावनि बेसेन गो समखौ बेबाय दिनो इनस्तग्राम बा बेबायदिनो फेसबुकफोरावहाय रिल्स सक्रल खालामनानै बेबायदि गावनि समफोरखौ एंगारगासिनो बिदिनो दङ आरो अ जि ट्रेन्डआव सोलिदों बे ट्रेन्डआव नो ओ थाहाब थानानै गावनि बेसेन गोसा समफोरखौ बेबायदि गाज्रि खामानियाव हगारनानै अ बेबायदिनो ओरैनो अ खहा खालामगासिनो दं बेनि स सोलाय जुदि माबाफोर सोलों होननाय एब्ला गाहाम खामानि एबा मोनसे गावजों जेसखौ मावला मुलाम्फा जायो बेयावहाय बे बेसेन गोसा समखौ बाहायनाय मोनब्ला गोबां मुलाम्फा जागोन हौमोन होननानै आं सानो। आरो ओ आरो बेल' नङा नाथाय दायो दानि मुगायाव गोबां बेबायदिनो इन्टारनेटआव बांसिन बांसिन गोदोना थानानै गोबां बेबायदिनो जानबुंआव बांसिन ओ सम हगारनानै गोबां मानसिफोरनि गोबां सुबुंफोरनि जोङो मेगनफोर गाज्रि जानायफोरखौ बेबायदि नुनो थाङो। आरो नोंगौ गोबां बेबायदिनो मे मोन गाज्रिब फोर जानानै बेबायदि सुबुंफोरा मेगननि प्रब्लेम साथ'ब बेबायदि लानो गोनां जादों। नाथाय गोदो -गोदो नायनो थाडो थाङोब्ला उन्दै बैसो गोसोआव रावनाबो बेबायदि अ मेगननि प्र्रब्लेम जायामोन रावखौबो बो बेबायदि साथब लानाय नुामोन नाथाय थाय दानि मुगायाव उन्दैनिफ्रायनो उन्दै गथ'फोरनिफ्रायनो बेबायदि मेगनावहाय साथ'ब गाननायफोरखौ जोङो नुबोदों मेगननि प्रब्लेम जानायफोरखौहाय नुबोबाय थादों ओ दा आं नोंथां खौ सोंनो सानदों नोंथाङा इन्टारनेट नि बागै मा मा सानो?
औ औ थारैनो नोंथाङा दाबावैसो गोबां खोथा बुंलांबाय दा आंबो जा हायो नोंथांनो एसे फोरमायनो लादों दा इन्टारनेटआ जादों गंफ्रोमबो थानाय कम्पिउटार नेट नङा होनबा कम्पिउटार जाय नेटअवार्क जों सोलिजानाय नङा होमबा? खोनादों ना नोंथां औ औ थिग बेबायदिनो इन्टारनेटआ जाबाय नेटवार्कजों दाजानाय मोनसे दाजेम नङा होमबा? दा जोंखौनो बुंनांगोन नङा होमबा औ औ बेयो औ बेयो दिहुनथाइनि मोनसे बयनिख्रुइबो गिदिर गोनां बिहोमा नङा होमबा? इन्टारजेन इन्टारनेटआ औ औ औ इन्टारनेटआव गोबां फुं जों नुनो मोनो नङा होमबा? जेरैहाय जों इन्टारनेट ओइन्टारनेटनि गेजेराव जों खौरां मोननो हायो नङा होमबा? जेरैहाय जोङो फोनांजाब मोननो हायो सोलोंथाइ लानो हायो। रांखान्थि बायदि बिथिङाव जों इन्टारनेटखौ बाहायना हायो नङा होमबा? जेरै जोङो रंजानाय रंजानाय बायदि बायदिफोराव जोङो इन्टारनेटखौ बाहायनो हायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोङो औ औ खौरां मोननायनि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा जों आगोलनि दिनाव जोङो ओ ओ खौरां बिलाइ जाय खागस नङा होमबा नोंथां खागजनिफ्राय औ खौरां बिलाइ बेखौ जों खौ बेखौ बाहायनानै जों बायदि ओ रोखोमनि खौरांखौ जों मोननो हायोमोन नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
ओ सानसे एबा सानथाम सानब्रैनि खौरांखौ जोङो इयुनावसो मोननो हायोमोन। थिग बेबायदिनो जोङो आथि खाल आथिखाल जों नुनो मोनो इन्टारनेटनि जोहै सानसेनि खौरांखौनो जोङो दसे समनि उनावनो जों नुनो मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां? खोनादोंना? औ औ औ औ। आरो बायदि जायगायाव जानाय बायदि हादोर ओनसोल बायदिसिना जायगायाव जानाय ओ जाथायफोरखौ जोंङो ओ सानसे सानसे नङाबालानो जोङो मिनिट नि गेजेरावनो जोङो मोननो हायो, नङा होमबा? नोंथां खोनादों ना औ औ थिग बेबायदिनो जोङो इन इन्टारनेटनि गेजेरजों बायदिसिना मोनथि मोनि बायदिसिना खोनायि ओ बाथ्रा खोथाफोरखौ जों खोनानो मोनो नङा होमबा नो थां खोनादोंना औ औ थिग बेबादिनो जोङो ना मोनो। दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय इन्टारनेट। टारनेटआ जाबाय मोनसे जाय जों सुबुं माहारियानो दिंहुननाय नङा होमबा। बानायनानै जायखौ जोङो बाहायोब्ला मोजां औ आरो। मोजां बाहायनो रोङो। ब्ला गावनिनो मोजां आरो। गाज्रि। बाहायोब्ला गावनिनो गाज्रि नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय दा होमब्लाबो आं बुंनो लादों दा सासे फरायसाखौ खौनो जों सानना नायोब्ला सासे फरायसा जायोब्ला ओ जों गोबां गोनांथि जायो जेरैहाय बिजाब लेख आ नङा होमबा बायदि बायदि ओ फिन्नाय फोरनि गोनांथि गोनांथि जायो बे रोखोमैनो जोङो ओ सोंनायनि फिननायफोरखौ जों इन्टारनेटनि गेजेराव मोननो हायो नङा होमबा बायदि बायदि सोलोंथाइनि सोलोंथाइनि गोनां बाहागोफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो आथिखाल मोननो हा जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
नाथाय जोङो ओ बे इन्टारनेटखौ ओ सासे फरायसाया बाहायनो रोङाब्ला ओ बेयो सासे फरायसानिनो सु थुर महरै ओ जायो नङा होमबा नोंथां इन्टारनेटआ जेरैहाय सासे फराय साया फरियालाबा थाना ओ फरियालाबासिनो थानानै गेम गेलेयोब्ला ओ नंनायनि नङिनि ससियेल मिडियाफोराव नांथाबनानै थाबाय थायोब्ला ओ लोगोसेनो बायदिसिना गाज्रि रोखोमनि भिडिअ सावथुन बायदि बायदि रोखोम नायोब्ला बेयो सासे सो फरायसानिनो खहा नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो गाज्रि गोहोम खो औ बे थिग बेबादिनो बायदिसिना रोखोमनि इन्टारनेटआ सासे सुबुंनि जिउआव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो खायसे सुबुंनि जिउआव मोजां गोहोमबो खोख्लैनायखौ जों आथिखाल नुबोगास दङ नङा होमबा नोंथां ओ औ थिग बेबादिनो दा रांखान्थियारि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला जों आथिखाल ओरैबाददि नुनो मोनो जों खम समनि गेजेरावनो गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम रां दैथाय हरनाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना? औ-औ जेरै हा औ जेरैहाय जिमाइल फनपे बायदि बायदि नङा होमबा खोनादोंना औ औ थिग बेबायदिनो औ औ थिग बेबादिनो जों बेंकनि बिथिङावबो बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे ओ मोनसे बेंकनिफ्राय गुबुन मोनसे बेंकसिम जोङो रां दैथायहरनो ओ आथिखाल इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोबोर गोरलै जाबाय नङा होमबा थिग बेबादिनो जों आ रंजानाय रंजानाय बा जानाय वै बेलायाव इन्टारनेटखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा बायदिसिना रोखोमनि आथिखाल जों नुनो मोनो रंजानाय बाजानाय जेरैहाय इउटुब, फेसबुक ओ इन्स्टाग्राम बायदिफोराव जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा रंजा जानायखौ लानो मोनो लानो हायो नङा होमबा बेफोरखौ नायनानै जेरैहाय जोंहा इउटुबफोरावनो गोबां रोखोमनि रंजानाय बाजानाय भिडिअ फोरा सावथुन बायदि नायनो हायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ थिग बेबादिनो जोङो औ औ थिग बेबादिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जों जोंनि जिउआव सुबुंनि जिउआव ओ नांगौ बिबांनि रंजानायखौबो जों ओ मोननो हायो आरो लोगोसेनो नोंथाङा बुंलांखाबाय एसे आगोलावनो सम खहा जायखौ जों नायोब्ला सम खहाबो गोबां जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों थां खोनादोंना औ औ औ बेनि उनाव दङ नोंथाङा बुंलांखाबाय सावस्रि खहा। सावस्रि माने देहा नङा होमबा नोंथां? सोलेर देहा गोबां जेंनाजों सोमजिनायखौ नुनो मोनो ओ इन्टारनेट एबा जानबुं नायनायनि जाहोनाव जोंहा गोबां बेरामफोर जोंनि सावस्रियाव सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा बे बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जोङो दानि इन्टारनेटनि जोहै ओ हेफाजाबबो मोनो आरो खहाबो जानाय खौ जों नुनो मोनो दा नोंथां जोंना समाबो जाबोबाय नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनानै सावरायनानै आंनि गोसोआ ओ जोबोरै मोजां नांबाय मोनथि खोथा नोंथाङा आंनो गोबाङैनो मोनथिहोबाय। बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। औ
औ आंबो बेबायदि नोंथांनिफ्राय गोबां सोलोंनो हाबाय औ दा जोङो जोंनि औ
औ औ जोंनि रायज्लायनायखौ एसे औ